हेल्फ
हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथां? हेलौ
औ खानादों, दासो खोनादों ओं खोनादों ना? औ खोनागासिनो।
अ अ जोङो मोनसे बर' हारिमुनि दोरोङारि दामनाय-देनाय, गान्नाय-जोमनायनि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां? हेलौ हेलौ जोङो बर' हारिमुनि दामनाय-देनाय, गान्नाय जोमनायनि सायाव सावरायनो हागोन नोंथां?
अ जागोन, हायो।
हागोन
हारिमुनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनायनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ
एसे सावरायनानै होदो नोंथां
नंगौ नोंथाङा जिथुनोखि जों लोगोसे दामनाय देनाय होनना बुंदों जोङो गोदोनिफ्रायनो बर'आ मोनसे हारिमु दं राव दं। थुनलाइ दं धोरोम दं। आसार खान्थि दं नाथाय जोंनि हारिमु होननानै बुङोबा गासै रावखौ लानानै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गासैखौबो लानानै मोनसे हारिमु जायो राव जायो नंगौ जोंनि जिथुनिखि बर'नि जितथुनि गाननाय होननानै बुङोबा नोंथाङा आं बेखौनो बुंगोन दे जोंहा बर'आ दिनै गानग्रा जिथुनाखि निजेनो मोनसे गानद्रा जेरै गोसोम हग्रा दं जेरै दख'ना होननानै बुंगोन जोङो जेरै गामसा आर'नाइ बेफोरबायदिनो जिहेतु जोंनि फास्रा जोमग्रा इन्दिनि माखासे जि जोम जोङो बानायनानै लानो हायो। नंगौ जों जोङो गाननाय जोमनाय होनबाथाय जेरै जोंङो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जिथुनिखि जोङो न'वावनो जों बानायनानै जिखिनि जोङो नि माखासे आइमोना एबा जोंनि आबैमोना माखासे गामिफ्राव जोङो एम्फौ फिसिना
बै एम्फौखौ फिसिनानै जिथुनोखि इन्दि एम्फौ होनना बुङो दि इनि खुदै जिनि- जिउनि बेनि जिथुनिखि फिथोब बे फिथोबनिफ्राय माखासे जों खुन्दुं बरननाय जायो। बै खुन्दुंनिफ्रायनो जोङो माखासे जि जोम बानायनाय जेरै जोङो। माखासे जोमग्रा फास्रा इन्दिनि इन्दिनि जि होननानै जायखौ बुङो जेरै आर'नाइ गस्ला बेफोरबायदिनो माखासे रोखोमनि जोङो जि मोनो नंगौ जोंङो बर'आ मोनसे गानग्रा दं आरो जोंनि बेनो बे जोंनि गाननाय ड्रेसा रावनिबो एबा गुबुन अयनस जाथिफोरनि जों गोरोबा जोंनि जिथुनि गाननाय जोमनायफोरा मावनाय दांनाय फ्रा नंगौ गाननाय होननानै बुंङोबाथाय जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि आइ आफाफोरा एबा जोंनि आबौ आबै दिनै जोंनि बिनानावफोरा दिनै गामिफोराव माखासे जि दा जि जिफोर जोङो दानानैनो जोङो गाननायखौ जों नुनो मोन्दों जेरै गामसा आर'नाइफोरखौनो जोङो गानो आरो जों बेफोरखौ जोङो बैसागु बोथोराव जोङो बाहायनाय जायो नंगौ नंगौ जिथुनोखि नोंथाङा बुंदों जिथुनोखि जोंनि दामजु नंगौ जोंना मोनसे
कालसार दं बर'आ दिनै बर'नि जितुनोखि दामनाय देनाय जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा नोंगौ जोंङो बेफोरखौ जों निजेनो जोंङो आखाइजों बानायनाय जायो। जोंना जों बानायनानै दंफांखौ जों जेरै खाम होननानै जों खामखौ जों बोरै बानाय होननानै बुंबाय बिदिनो जों दंफांखौ जोंङो हाफायनानै दंफांनि जिखिनिखौ जोंङो जोंङो सायेस जों हास'ना लानानै जों बेफोरबायदिनो सफ्लंनानै बेबायदिनो माखासे बोरमानि माखासे बिगुर फोरफोरखौ जोंङो लगायनानै जोंङो खामखौ जों बानायनाय जायो नंगौ जों सिफुं दं जोंङो दिनै बर'नि हारिमु जों सिफुंखौ माबोरै बानायो होननानै। बुंबाथाय जायो जों औवाखौदोन जोंङो औवाखौ जोंङो थिग जोंनि जखा मथे जों हास'नानै बेबायदिनो जोंङो हास'ना लानानै बेफोरबायनो जोंङो माखासे जोंनि रडखौ एबा जोंनि माखासे लहा ए लहाखौ जोंङो गुदुं खालामनानै जोंङो औखौ औवाखौ जोंङो सफ्लंनानै जायो बेफोरबादि। सफलंनानै लानाय जायो अब्लानो बे सिफुं महराव जायो जों बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि जिथुनाखि हारिमु जोंनि राव फोथांना लाखिदों आरो गलायबाय बेफोरबायदिनो जोंङो फोथांनानै लाखिबाय थागोन नोंगौ जोंहा मोनसे बर'आ कालसार दं जेरै बर'नि दोरोंङारि माखासे जानाय लोंनाय नंगौ जेरै हारिमु होननानै बुंङोबा गासैखौबो जोंङो लानानैसो हारिमु जायो बेहदि बुंलांखाबाय आंङो जे जेरै मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गाससिखौ लानो नोंखौ बर' मोनसे माखासे कालसार दं माखासे जोंहा जानाय लोंनाय दं। जेरै जोंना दोरोंङारि ओंख्रि जानाय बर'नि माखासे बेदिनो दाउद' अनला नारजि अमा नाफाम जेरै सबायजों दाउ बेफोरनो बायदि रोखोमनि जोंहा जामुं दं। थिग बेखौ लोब्बा लाखिनोन लाखिनानै नोंथांखौबो बे हारिमुनि सोमोन्दै एबा गाननाय जोमनायजों लोगोसे माखासे जोंनि दामजुनि सायाव नोंथाखौबो फंनैसो बुंनो हागोन माबा नोंथांमोननिथिं जिथुनाखि हारिमु हारिमुखौ माबायदि फोथांनानै लाखिदों बे समाव?
नोंथांमोननि एरियाव।
मा होनदों होनदों खोनायाखै
जिथुुनुखि आं बुंदों नोंथांमोननि एरियायाव एबा नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा नोंथां थानायावनो बिथांमोननि हारिमुखौ माबोरै फोथांना लाखिदों बे एसे मिथिनो लुगैदों आं माने।
औ नेटाआ प्रब्लेम दां नोंथां?
खोनादोंना?
खोनादों ना? औ आंङो खोनाथाराखै नोंथांनिखौ औ हेल'
हेल'
हेल' खोनादो ना नोंथांआ? हेलौ खोनादोंना? हेल'
दख'ना बासिदों खोना
औ नोंथांनिया नोंथांनि गामिनि बुंनायखौ खोनायासै नोंथां मा होनदों नोंङो?
औ
मा होनदों?
खोनादों आरो।
ओम मा सोंदोंमोन नों आंनाव?
नोंथांमोननि एरियावबा नोंथां थानाय जायगायाव नोंथांमोननि एरियाव होनबा जों कालसारखौ माबायदि फोथांना लाखिदो होननानै आं नोंथांनाव सोंदों एबा नोंथां बाहाय मिथिनो लुगैदों बे समाव।
अ जोंनि जोंनि बे ओनसोलाव बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाबोगासिनो दं जेरै जों बैसागु समाव बैसागु समाव जों खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना जाबख्रिन लानानै गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' जमा जमा मोसाबोदों आरो बर'नि गाननाय जोमनाय दोरोङारि गाननाय जोमनाय दामनाय नायनायखौ जों फोथांना लाबोनो लाबोगासिनो दं आरो। जोंनि बे बैसागो बिदाय बा फांसनाव जोङो जोंनि बर' हारि हारिमुनि रोंगौथिखौ जों गावबा गाव खाम आरो सेरजा सिफुं जथाजों खेराइ मोसाब बोयो आरो गावबो गाव खुगा मेथाइखौ खननानै बा जावजा मेथाइ खननानै जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा लाना मोसानायखौ फोथांबोगासिनो दं नोंथां
नंगौ जिहेथु जोङो दिनैनि दिनाव नुनो मोनदों जे जोंनि ओनसोल गामि ओनसोलफोराव जिथुनाखि जोंनि हारिमु गाननाय जोमनाय माखासे जोंनि जोंनि आखाइजों बानायनाय माखासे सि दानाय एबा जोंनि आर'नाइ गामसा दानाय बेफोरो माखासे खम जालांनो हमदों एबा खम जालांनो हमदों दिनै बैसागो बोथोरफ्राव दिनै माखासे जोंनि हारिमु जेरै खाम सिफुंखौ जोङो दिनै लानो एबा गुबुन अबा जोंनि खाथि खाला गामिाफोराव नुनो मोनो जेरै बक्स लानाय मोसानाय बेफोर बेफोरबायदि जोङो माखासे मोसानायखौ जोङो नुबो द बेफोरबायदि जाथाया एब नों बेफोरबायदिया बेफोरबायदि बारहावायाबो नोंथांमोननि एबा नों थां सारनाय जायगायावबो जादों नामा
जोंनि ओनसोलावबो जायो नोंथां दा बैसाग बैसागु फोरबोआवबो बांसिनानो खां आरो सेरजा सिफुं लानानै मोसानायखौ खम नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव होमब्लाबो बिदि बैसागो बिदाय समाव फांसनफोराव जोङो खाम सिफुं जथा लानानै एसेबाबो मोसानायखौ नुयो आरो नोंथां आरो बेनिखायनो जों बर' हारिमुखौ फोथांनो थाखाय जों जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय आरो सल' खननायफोरखौ जोङो जेब्लायबो हारिमुजों लोगोसे लाखिबोबाय थानांगोन आरो लाखिलांबाय थानो नाजानांगोन बेनो आं बुंनाय आरो नोंथां
नंगौ नोंथां बुंनाय गासिबो बाथ्राया सैथो नंगौ जों थु जोङो जोंना जिथुनि बर'आ हारिमु दं राव दं थुनलाइ दं। जेरै जोंहा बर'ना जेरै माखासे दामजुफोर दं जेरै खाम सिफुं जथा बैफोर जुदि खाम सिफुं ज थाखौ जोङो दिनै लानानै मोसाबालासिनो दिनै जोङो बक्स लानानै बा दिजे लानानै मो मोसायोब्ला बर' हारिमुनि जिथुनो कालसार बे हारिमुवा थांनानै थागोन होनना नोंथाङा सानो नामा
थांनानै थांनानैथ' जोङो थागोन थानाया होमब्लाबो माने जोंनि जि खाम दामनाय
रिंसारफोरखौ जोङो दामनो सिखायाबा जोंनि बर' हौवाफोरा बा बर' ओ हौवाफोरा माने रोंनाय नङा आरो जों सि जेरै खामनि सोदोबावबो जेरै जों बागुरुम्बा सोदोबाव माबायदि दामबा माबायदि सोदोब जायो बेखौबो जों सिखायाब्ला जोंनि हारिमुखौ खौ जों फोथांनायाव माने जोबोद खस्थ' जालांगोन आरो नोंथां आंनि साननायाव।
नंगौ।
दा जोंनि बर' आइजो जोंनि बर' आइजोफोरानो बा सिख्लाफोरानो सिफुं खाम दामनो सोलोंबोबाय आरो उम ओजों बिजनि ओनसोलावबो बर' आइजोफोरानो बर' सिख्लाफोरानो सिफुं दामनो खाम दामनो सोलोंबाय। बेबायदिनो जों गासैबो बर' हौवायानो जा हिनजावानो जा जों बर'नि दोरोङारि हारिमु गाननाय जोमनायखौ जों फोथांना लाखि नो थाखाय जोबोद नाजाबोबाय थानांगोन आरो नोंथां आंनि बुंनायाव।
नंगौ आरो आरो बे बैसागुआव जिथुनाखि गाननाय जोमनायनि बेलायाव बिसोरबो जोबथि सम बे जोबथि समाव माबाफोर बुंबावगोन नामा? माबा बुंनो
बुंनांगौ दंबावो नामा नोंथांनो? जिथुनाखि गाननाय जोमनायनि बेलायाव
औ। बैसागुआवथ' फ्रायानो बैसागोनि सिगाङावनो जों बैसागोनि बार नांखायो। ओ होमबानो जों एसे दा बर' समाजाव जोंनि गथ'फोराबो माने ओ दख'ना फिसा फिसा ओ बिमा बिफाया ओ दख'ना खौ फिसा फिसा दाहोनानै बा सिलाय मेसिन सोनानै गथ'फोरनोबो गानहोनाय नुनो मोनो आरो सेंग्रा सेंग्राफोराबो गामसा गानो बैसा सागो समाव आर'नाइ लायो आरो आइजोफोराबो समाव गाननानै मोसानाय रंजानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ।
हेलौ।
औ खोनादों नोंथां।
जिथुनाखि जोंना समा नै जानानै फैबायमोन जिथुखि सावरायनांगौ दंब्लाबो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ' दोन्थ'नाय जाबाय इयुन समाव नोंथांजों बेफोरबायदिनो साव रायनो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय।
दे गोजोन्थों।